खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
होनबा जोङो दिनैनि टपिकखौ ओ दावबायनायनि सायाव ट्रेभेलिंनि सायाव लानोसै नङा होमबा?
औ लाजागोन दे नोंथां।
बा जों गावखौ गारना गुबुन जायगाखौ नायो। जेनेबा जायानि सायावहाय स्टाडि खालामनाय नङा होमबा?
औ
खोनादोंना? औ नोंथाङा बे दावबायनायनि सायाव ओ मा मा जायगायाव नोंथांङा दावबायखोबा मा मा जायगायाव नोंथांङा दावबायनो थांनो लुबैयो बेनिबो एसे फोरमायग्रोदो नोंथां
उम उम बिदिनो जेनेबा अ नोंथांङाथ' जायगानि होनाखै नंङाना?
ओ जायगा जा-जायखिजाया जायगा बाबो जायो जेनेबा नोंथांङा दावबायनायनि बागैल' बुंदो
औ जागोन दे नोंथां ओ माने दावबायनाय होनोबाथ' जोङो गोबां ओम ओम दावबायनायखौ ओ जेनेबा दावबायनो गोसो जानाय आरो दावबायनायखौ नुनो मोनो आरो जेनेबा औ आंथ' आं थ' जेनेबा इदिनो खाथि खालायावबो गोबां बेरायबाय आरो गोबां जायगायाव बेरायबाय जेरै ए औ जेरै उम जेरै ओ बगामाथि होनो सकि होनो ना? अ एफोर आरो ग्रासलेणड एफोरावबो थांबाय ओ औ ओमफ्राय आरो बिदिनो गोजान गोजान जायगा दावबायनाय होनोब्ला आंङो ओ मेघालयआवल' थांफेरदों आरोना नोंथां ओ बेलेगाव थांफेरनाय जायाखै । ओमफ्राय बिदिनो औ बिदिनो औ मेघालय मेघालयनि बागै बुंनोथां थांङोबा जेनेबा मेघालयआव आं बेरायनायनि बागै बुंनो थांङोबा ओ जेनेबा बे जायगाया औ बे जायगाया जोबोद मोजां आरो ओ उम जोबोद मोजां माने ओ हाजो हाजो जायगा नालाय ओ मेघालयाथ' ओमफ्राय बेयाव गोबां बारबो आराम नांङो आरो बिफां लाइफांङाबो जोबोद मोजां आरो बेयाव दैबो दंङ बेनि थाखायनो बे जों ओ जा जायगायाव बेरायनो थांनो बे जायगाखौ जोबोद मोजां होननानै जों बुंनो हायो आरो ना नोंथां
थारैनो
औ उम बेबायदिनो जोङो
जेनेबा नोंथाङा मेघालयाव थांबाय होनना बुंदों मेघालयाव ओ जेनेबा सोमखोर सोमखोर जेनेबा गांसोजों बुंफबनाय होनना बुंनो हायो नामा
औ औ हायो नोंथां।
बे बेनि बारहावाफोराबो गुबुंले नङा माने एक
औ नङा औ औ नंगौ।
आरो मे मेघालयाव जोंना ओ मोनसे जायगा दङ' होननानै खोनायो जोङो मौसिनराम जायखौ जोङो बुहुमनि बांसिन अखा हानाय जायगा मौसि राम बा सिरापुनजि बेवहाय बांसिन मेघालयाव बेरायनो थाङोबा मानसिफोरा बेवहाय बांसिन थाङो। दा बेयाव
औ आंथ' बेयाव थां फेरनाय जायाखै नोंथां माने आङो माबायावसो थांफेरनाय जादों ओ लुमार होननाय मोनसे दङ' आरो ना। ओ फार्क बायदिसो आरो ना बियो औ बेयाव थांफेरबाय आरो नों थां।
आरो मेघालआव माने दैबाज्रुम माखासे माने वाटारफल दोङो होननानै ओ मानसिफोरा बुङो आरो जेनेबा। बेबायदि वाटारफलबो नोंथांमोनहा नुनो मोनदोंमोन नामा?
ओ जोंथ' बिदि वाटारफल नुवाखै नोंथां माने मोनसे बिलो बायदि नुदों आरो ना बेयाव हाय माने बे बिलोनि सेरावहाय हाजो दङ'।ओमफाय जोबोद मोजां आरोना सिनारियाहाय जेरै जोङो आ बे बहिफोराव नुयो नङा होमबा बे जेरै हाजो सेराव ओमफाय दैमा इदि थानाय नुयोना बिलो अ बेबायदि मोनसे सिनारि बायदि जोङो मोनसे मोजां बुस्थु नुनानै फैदों आरो ना नोंथां इयावहाय।
औ औ।
औ।
थारैनो समायना होननानै जों खोनादों।
औ जोबोद समायना नोंथां नोंथाङाबो थांखांबाय जानो हागौ
आं मेघालआव माने ओरैहाय डाइरेक्ट मेघालय थांफेराखै आरो जेनेबा जोङो वेस्ट कारबिंआंलंआव थांदोंमोन मोनसे समाव बे वेस्ट कारबिंआंलंआव आङो मोनसे जायगायाव थांदोंमोन नेचारनेस होननाय माने मोनसे लें गार्डेन होननाय जायगायाव थांदोंमोन नेचार नेस रेस्टुरेन्टआव आं हाबैदोंमोन आरो बे रेस्टुरेन्टआव आंङो साननै सानथामसो माने थाना फैदों जेरावनो खि माने बे वेस्ट कार्बि आंलंजों गालयजों नांजाबनायमोन आरो बे वेस्ट कारबिंआंलायाव थांनाय बाजैनो जों मेघालयखौ ओरै बेरायबोदों आरो जेनेबा बेबायदिसो आरो जेनेबा मेघालयआव डाइरेक थांनो होननानै थांनाय जायाखै आरोे जेनेबा वेस्ट कारबिंआंलं आबो सेम माने मेघालयजोंनो एखे बायदि बिदि आरो माने हाजो हालाजोंनो बुंफबनाय जिहेथु बेवहाय जोङो जोमैखौ आखाइजों दांनो मोनदों होनबाबो गोरोन्थि जानाय नङा मानो होनबा बेव बेहाय जोमै बायदि माने फैयो आरो जेनेबा माने खुवा खुनानैहाय निहिर निहिरा खुवा जानानैहाय खाथिसिम फैयो बेखौ माने गुफुर माने गुफुर गुफुर नुयो आरो जेनेबा खाथियावनो बे जोमै जोमै बायदि आरो जेनेबा डायरेक्टलि जोमैखौनो होनना बुंना हायो आरो माने बे जायगायाव बिराद
बहुत मोजां जागोन नोंथां बे जायगाया गाया नङा होमबा?
एकदम थारैनो। समायना जायगा गा आरो। जेनेबा फैनो बालायो आरो बेवहाय थांनानै जेनेबा।
औ ओ जेरैबाबो जोङो जेनेबा औ हाजो जायगायाव थाङोबाथ' जों फै फैनो बाखायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ जोङो जेनेबा बेवहाय सान थाम थादो नालाय। सानथाम थायोब्ला जोङो थांनानै बेवहाय माबा खालामदों आरो जों बन फायार खालामदों जेनेबा उटफायार खालामनानै जों बेवहाय टेन्टआव थादों जों। माने न'आव जिबायदि जों जोंनि न'आव थायो बे बेनि एसेहाय आलादाहै जों जेनेबा टेन्टाव थानानै बेवहाय समखौ बारहोदोंमोन आरो। जेन'बा जोङो बेवहाय जेनेबा जोङो ओ खायसे मुवा बेसाद लांफादोंमोन न'नि फ्राय अमा बेदरहाय अमा बेदरफोरखौ लांनानै बेवहाय खावनानै जादोंमोन
औ औ।
सावनानै जानानैहाय बेवहाय जोङो ओ मेथाइ रोजाबदोंमोन। बा खन्थाइ लिरदोंमोन सोरबायाबा गावनि जिउनि जारिमिनखौ बुंफ्रुदोंमोन। आरो बेवहाय ओ जोङो स्पटावनो जायबा जि जायगायावनो बेवहायनो जोङो दायरि लांफाखादोंमोन नालाय बे दायरियाव जो जोङो गावबा गाव दोंसे दोंसे खन्थाइ माने सोरजिनो मोन्दोंमोन आरो जेनेबा दिनैसिमबो बे खन्थाइफोरखौ जोंङो आ फरायोब्ला जेनेबा गोसोखौ खांङो आरो जेनेबा जों सोर सोर थांदोंमोन जोंनि लोगोफोरा सोर सोर थांदोंमोन बेबायदि आरो जेनेबा बेजों लोगोसे दावबायनाय होनोबा नोंथाङा आ मेघालयनि अनगायै बहाबाफोर आरो थांबावबायना
आङोथ' बेयाव ओ मोनसेल' जायगायाव थांनाय जादों नोंथां बे मोनसेल'
औ औ खाथि खाला सौकि
अ सकिफोराव थांफेरबाय नोंथां औ
औ बे सौकिनि बागै नोंथाङा एसे बुंदो दे आंबोथ' सुकियाव थांबाय थेवबो नोंथांनिफ्राय आं खोनासं बुंग्रोनोसै सुकिनि ओ जायगाया माबायदिहाय माबायदि एक्सपिरियेन्स नोंथांङा थांनानै बेवहाय मोनदों बेखौ बुंदो दे
औ माने आङोथ' नोंथां खनसेल' थांनाय जादों सकियाव ओमफ्राय इसेबां बेरायजोबनायबो जायाखै आरो अब्लाबो आं एसे आं नुनायखिनिखौ फोरमायनोसै आरो औ सकियाबो जेनेबा ओ इदिनो ओ हाजो हाजो हाजो दङ'मोन नामा औ हाजो दङमोन ना औ हाजो दं औ बिदिनो ओमफ्रायायो बिफां लाइफां दङ ओ दैमा दङ सकियाव सकिया जोबोद मोजां जायगा आरोना जेनेबा थान्दा बेयावहाय पिकनिकफोर जानो थांनाय जायो ओमफ्राय आरो ओ पिकनिक जायालासिनो जों बेरायनोबो थांनाय जायो आरो ना ओमफाय बेयावहाय जोंङो औ बेयावहाय जोंङो गोबां ना नुनो मोनो
औ
गोबां ना नुनो मोनो आरो ना मानो होनोब्ला बेयाव बिनि नाफोरखौ हमनाय जाया आरो ना बेवहाय नाफोरखौ बारनाल' होनाय जायो औ बिनि थाखायनो जोंङो नाखौहाय गोबां ओ नायोब्लानो ना नुयो आरोना नोंथां बेयावहाय, गिदिरबो फिसाबो ओइ इसिबां गिदिर गिदिर, नुवा अब्लाबो एसे मिडियाम साइज एसे गिदिर हां इफोरदिखौ नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां, ओनफाय आरो बे सुख खिनि दैयाहाय एसे ओ मा कालार होनगोन बेखौ एसे ब्लु ना मा कालार जायोमोनथाय ओ बे फोरबायदि आरोना दैयाहाय एसे औ औ औ औ औ गोजों औ औ मोजां आरो दा दैयाहाय, औ बेबायदिनो औ बेबायदिनो गोबां पिकनिक जाहैनायखौबो नुनो मोनो, बेरायनो थांनायखौबो नुनो मोनो आरो बेयाव मोनसे ओ माबाबो दङ मन्दिरबो दङ ओ मा मन्दिर औ हनुमान मन्दिर, ओ मन्दिरबो दङ आरो ना मोनसे ओमफ्राय आरो बिदिनो मोनसे न'सा बायदिबो दङ आरो ना सकियावहाय। ओमफ्राय बिदिनो औ औ ओमफाय आरो ओ जेनेब्ला ओ बे जानुवारिफोरावहाय जेनेबा पिकनिक जानो थाङोना बे टाइमावहाय जेनेबा, गराइफोरबो लाबोनायखौ नुनो मोनो आरो बेयाव। ओमफ्राय मानसिफोरा बेयाव माने गाखोनानै ओ गावनि गोसोखौहाय गोजोनहोनो, ओ गोजोन होनो थाखाय गा गाखोनाय जायो आरोना नों
एन्जय लायो आरो
इनजय लायो औ अब्ला औ नोंथाङा ब'गामाथियाव थांफेरबायना? बगामाथिनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
आं बगामाथियाव थांनाय जायाखै नोंथां आं जेनेबा सु खियावनो थांदोंमोन ओ सुखि माने सुकियाथ' जोंनिया खाथिनिनो जायगा आरो जेनेबा,
औ औ औ
जाया, जेनेबा सु खिया मथा मथि ओ ओरैनो सरास नस्रायै जोंनि फ्राय आ नैजि किल'मिटारसो गोजान आरो जेनेबा। मोनहैनाय लागै, ओम जों जोंनि खाथि जायो आरो जेनेबा, बेहाय आं सुखिनि बाथ्राखौनो एसे, एसे बुंदेरनोसै नोंथांजों दाजाबनानै आ जेनेबा सुखिया जोंनि हिमालय हाजोनि नांजाबनाय मोनसे जायगा बे जाबाय ओ मानास सौसि संगर जाय खौ बुङो सकि जोंङो मानास सौसि संकफोर होनना बुङो बे मानासनिनो मोनसे पार्ट होननानै बुंजायो आरो जेनेबा मानास ओ पार्कनिनो मोनसे पार्ट आरो जेनेबा बे बे हा हाजोनि ओमफ्राय दै बोहैबोनाय जेनेबा बेवहाय जोंनिया ओ आबादारिफोरनि थाखाय बेवहाय बान्दो दङ माखासे सुस गेटफोर दङ आबादारिफोरा दै लाबोनो थाखाय बेवहाय बान्दोखौहोयो बेनो जोंनि सौसि संकर आरो जेनेबा सुकि बेजों लोगोसे जोंनि ओ एनजिअफोरा माने आथिखालाव ओ बेखौ माने पिकनिक सि पट हिसाबै जेनेबा पिकनिक जानो थाखाय सुबुंफोरखौ थारमाने सुबिदा होनाय जायो आरो गोबाव समनिफ्रायनो होबोबोदों बेबायदिनो बे सुकियाव सुबुंफोरा पिकनिक जानो फैयो आरो जेनेबा जानुवारि दान फ्राव दा गरम बोथोराव दुगैनोफै फैयो जेनेबा सुखिनि दैया गुसु नाला फ्रिस फ्रिसनि दै बायदि बुंबाबो गोरोन्थि जानाय नंङा आरो जेनेबा आरो सुखिनि दैया जोबोर गोजों बेनिखायनो नाफोरखौ नुनो मोनो बेवहाय नाफोरफोरखौ सारनो होआ ए जिअनि मानसिफोरा बिनि नाफोर खौ जों संरैखा खालामदों बेवहाय जिब जुनारफोरखौ संरैखा खालामदों बेनिखायनो सुखिया माने मोजां जानानै दंङ नाथाय मोनसे गाज्रि ओ आबहावा बेवहाय सोमजिदों बे जाबाय जोंनि खायसे सुबुंफोरा बेवहाय जौ लोंनानैहाय जोंनि बथल बायदिसिनाखौ गारबोयो बा खायसे प्लास्टिक मुवा बेसादखौ गारबोयो बेनि थाखाय बे सुखिया एसे गाज्रि जालांदों आरो बेसो साननो गोनां बाथ्राया अब्ला जोंङो सावरायनाय बेखौ बेखिनियावनो दोनथसै नामा नोंथां
औ दोन्थजागोन दे नोंथां
औ दे
दे औ गोजोननाय थाबाय नोंथांसिमबो